औ नोंथां
ओ मानि सायाव सावरायनो जों दा
दा सावरायनाया ओम दावबायनायनि बागैबो सावराय जा- यो सावरायनायालाय
औ
दावबायनायनि बागै
दावबायनाय होनोबा नों मा मा जायगासिम बेरायहैफेरखो
दावबायनायानो आंना
औ
दावबायनाया आंना आसामाव आङोजों
आसामनि अनगायै बाहेरायाव थां फेराखै ना
आसामनिखौ राय्लायग्रोनोसै उनाव बाहेरनिफाय रायलायग्रायानि ना अ आसामनो फार्सआव आसामनिखौ रायलागोरनि बबे बबे जायगायाव थांफेरखो आङो आसामाव आं धेमाजि लखिमपुर तेजपुर क'क्राझार गवालपारा मानास गवाटि
औ
बिदिनो गोबां दावबायबाय आं जिउआव
दावबायनायनि गेजेराव आं नेचारेलि साबसिन मोजां मोनो आङो नेचारेलि आं दा नों गेजेराव मानासखौ साबसिन मोनदों होनबा थाजिम जायगाया
औ दैमाबो मोजां बोहैनाय दङ ना आरो बेयो मोनसे हाग्रा ओनसोलबो बैनालाय
मानास मानास नेसनेल पार्क नोङा होनबा मिथिखायो बयबो टाइगार प्रजेक्टनि मुङाव नङा होनबा
औ ओरैनो नोंसिनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो बेयो मानास नेसनेल पार्कआ
मानास नेसनेल पार्कआ जोंनिफ्राय खमसे खम जोंनिफ्राय फर्टि फिफ्टि किल'मिटारसो जागोन
औ
फर्टि फिफ्टि उम मिथिंगायारि नुथाय नुयो जेरै दंफां लाइफां
औ नैबे मानास नेसनेल पार्कनि मेन गेटावथ' साहा बा बुंफबजोबनाय मोनसे जायगा नालाय दैमा मोनसे मोजां बोहैबोनानाय दङ
उम दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो फरेनारफोरबो फैयो
औ माखासे जिब जुनारफोरबो नुनो मोनबाय
जिब जुनार मैदेर उनाव मै दाउराइ
ओरैनो बेसेबांसो बार दावबायफैखो मानाससिम
मानासाव दावबायनाया त्रिस बारसोनि बारबाय आं थामजि थामजिबारसो जाहैबाय दावबायनाया
औ उम बायनायाव माबाफोर ओ मिथिनो गोनां बाथ्राफोर मिथिलांदों नामा मानासनि सोमोनदै
मानासनि सोमोन्दै थ'ना मानासाथ' जाबाय मोनसे उम नेसनेल पार्क नङा होनबा
औ
गल्डेन उम उम मोनसे मिथिंगायारि नुथाय टाइगार प्रजेक्टनिबो थाखाय नामजादा
एयाव नोङो
उम
मा मा रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनदोंमोन
मानास दावबायनायाव आं दावराय नुनो मोनदो ओमफ्राय मैदेर मै मैसो
औ
था ओनिफ्राय बानदर गोबां रोखोमनि नुनो मोनो
दाउसिन दाउलाफोरबो नुनो मोनबाय
दावला ओं खिन्थु मोजां उम जायगाया मिथिंगायारि नुथाय
बेरायनो थां
बेरायनो थाखाय आं गोसोखौ मोजां मोनो सिउ सिउ बार बारबाय थायो साथिं जाबाय आरो भुटान हाजो नांजाबनाय
औ
हिमालय हाजो आरो सेरजोंनो बोयै बोयै मानास दैसा।
हाग्रा गेजेर गेजेर।
उम हाग्रा डेंजेर गेजेर। ओम सोरबाफोर आरो। बेरायनो गोसोबा आरो इयाव मैदेराव हाखोनानो बेरायनो हागोन। साफारि खालामनो हागोन। जिब साफारि मोनो बट राइदिं मोनो।
बुट राइदिंआ दैमायाव।
ओम दैमायाव ओजों ओम ओम।
बैयाव ओ फानबां।
औ बे मैदेर मैदेर साफारि खालामनो थाखाय फिसफोर लायो नामा?
ओम फिसोन फिस लायो ओम फिस लायो।
मैदेराथ' न'आव फिसिजानाय जाबाय।
ओं मैदेरा न'आव फिसि जानाय ओं ओम। आरो जिबजोबो बेरायनो हागोन।
सजब साफारि मानास गेजेर गेजेर हाग्रा गेजेरजों। थांनो हाबाय सिगाङाव गाखोनानै।
एह औ जोंनि एरियाव दा मोननै रेन्ज दङो भुयापारा रेन्ज ओ। ओरै मोनसे जाबाय आरो बाजबारि रेन्ज।
औ। मालाबाफोर फैफेरबाय नामा ओं माबायाव।
भैयाफारायाव आङो खेब। हनै थांखांबाय इयाव इसाइड।
औ।
बांसिन आंङो ओरै थाङो माबाखै ओ बोरै। बासबारि।
फैपारारे सोरजोंनिफ्रा। फ्राय ओ बांद्राय गोजान जाया जास्ट टु किल'मिटार जायो आरो।
खाथियानो होनबाना।
औ जायगायाबो बिराद मोजां फुफारा रेन्सा। बिबार बागान बुंफबजोबनाय।
बिबार बागान।
मा दङ मोनसे टंसि दङो। गोजौनो बेयाव गाखोनानै ओ हाग्रानि गोजाननि। हरनो हानाय मोनसे सुबिदा दं आरो।
ओं आंखि खेबनिल' थांखांबाय आङो। ओइ लामा जायियाव खेबसे थांनायानो। ओमफाय दा लामा जाखांनानै खेबसे थांदों। सोलायबाय थायो जायगाफोरा। सोलायजोब्बाय दा लामा जानानै खाबु जाजोब्बाय।
औ।
ओमफाय नों मा मा नुखो मानासाव?
मानासाव ना!
उम
मानासावथ' जोङो ओरैनो आं सालबारि कलेजाव फरायोमोन नालाय।
उम
आ फ्राय थांजाबायानो थायोमोन मानाससिम सम सम। ओ नों होननाय बादिनो मानासाव ओ माखासे माने जिब जुनारफोर नुबाय
ओ मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे जायगा बेयाव ओ गि बेरायनानै ओ माखासे बाथ्राबो मिथिबाय ओ माखासे मा मोनथिथारनाय बाथ्राया जाहैबाय गोनांथिथारा ओ मोनसे दिसिप्लिनखो ओ मोनथिनो मोनदों आरो आङो दिसिप्लिन होनोबा थाय ओ बेयाव माने मानासाव मोनसे हाग्रा ओनसोल नालाय जिब जुनादफोर थानाय जायगा बेवहाय माने मा मोनसे प्लास्टिक जोन बे प्लास्टिकनि माबाखो गोजान खालामनाय जादों आरो ओ प्लास्टिक गारनो मोना।
उम
प्लास्टिक गारनो मोनैनि ओंथिया जाबाय मा बेयाव माखासे बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनारफोर थायोना बे जिब जुनारफो फोरा मा बे प्लास्टिकआव थानाय मोनसे मा केमिकेल थानायखौ मोनजाबा
उम
ओ जिब जुनारफोरा मा खहा जानो हागौ आरो। बेराम आजारफोर जानो हागौ। जिउफोराबो खहा जानो हागौ।
उम
ओ बेनिफाय जों सोलोंनो गोनाङा जाहैबाय मा खोन ओ हाग्रा ओनसोलावल' नोङा जों न'फोरावबो माने
उम न'फोराव गामिफोराव नोङा होनबा उम उम उम
खालामनांगौ आरो मोनसे डास्टबिन खालामनानै
उम
नो जमा दोननांगौ।
आरो प्लास्टिक गारोबा आरो आबहावायाबो
औ आबहावायाबो गाज्रि जालाङो जोंनि थाखायनो गाज्रि जागोन।
नों प्लास्टिक गारारनायखौ जेनबा डासबिनफोराव गारनांगौ नोङा होनबा उम इउस मि बाहायनांगौ उम। सावबा आं बांसिन मोजां मोनो होनना सानो।
औ औ जमा मोनसे जायगायाव दोनथुमखांनायनि उनाव
उम
औ सावना होयोब्ला मोजां।
उम
ओरैनो मानासनि अनगायै आरो माबाफोर जायगा बेरायदोमोन?
मानासावथ'थ आं ओ औ भुटान थांबाय थां भुटान थां बाय ओरै मेघालय थांबाय
औ
उम ओरै थांबाय ओरै आर आरब भुटाननि सोमोन्दै नोंथां दा सावरायोबाथाय गोलाव जागोन नेक्साव नेक्स ट- टपिकआव रायलायनोसै नामा
औ औ
उम उम भुटाननि सोमोन्दै नेक्स्ट टपिकआव उम उम उम उम उम गाबोनफोर रायलाय- फोनसेै
औ र'नोंथां ओ जि मिनित जाथारथोंसै
औ
गाबोनफोर कन्टेक्ट खालामसिगोन ना औ दे